ओइ नोंथां आङोहाय दा बे नोंथांजों कल हरनायानो रालायनो सावरायनो सानदों ए जे सोलोंथाइनि बागैया नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? बे सोलोंथाइया दा जोंनि समाजाव माबायदि जौगानाय लाबोदों बिदिफोरनि बागै
औ नोंथां औ जोंनो सोलों थाय होननानै बुङोबा गोबां रोखोमनि सोलोंथाइखौ बुंनो हायो। नङा होमबा जेरै फरायसालिनि सोलोंथाइ आरो बेबायदिनो गुबुन-गुबुन गुबुन माखासे हाबाफोरनि सोलोंथाइ बेबायदिनो जेरै माखासे ओ जोङो मा होनना बुङो बिरोंदामिननि सोलोंथाइ आरो जोङो माखासे आखाइनि हाबा फोरनि सोलोंथाइ आरो बेबायदिनो गुबुन-गुबुन जोङो सोलोंथाइनि बागै जोङो म' सोलोंथाइखौ जोङो मख'नो हायो। हायो आरो सोलोंथाय होननानै बुङोबा जोङो गासैयावबो मोनसे सोलोंथाय थायो। सोलों थाइयानो जाहैबाय जोंहा माबा मोनसे रोंगौथि मोननो थाखाय जोंहा सोलोंनाय नङा होमबा? ओ जोंनो बेबायदिनो फरायसालिनि सोलोंथाइ याव जाहैबाय जोङो माखासे बेबायदिनो ओ मानि गासैबो सोलोंथाइयावनो जोंहा फोरोंगिरिफोर थायो बा बा दिथागिरिफोर थायोबा गाहामसिन जायो आरो जेरावहाय मोन मोनसे सोलोंथाइ लानायाव बा मोनसे सोलोंथाइयाव जोंहा दिथागिरि गैया। बेयाव जों जोङो गुबैयै मिथिजेननो हाया ओ मोनथिजेननो राहायानो गैया जायो आरो माने फोरोंगिरि फोरा बा दिथागिरिफोरा बेखौ जोङो फोरमायग्रोनानै होयो आरो। बेबायदिनो फरायसालिनि सोलोंथायाइयावबो जोंहा माखा माखासे फोरोंगिरिफोरखौ जोङो मोननो हायो बा नुनो थाङो। जाय बेबायदिनो फोरोंगिरिनि गुबै ओ फरायसालियाव फोरोंगिरिनि गुबै हाबायानो जाहैबाय फरायसा फोरखौ फोरोंनाय बा माखासे बिजाबफोरनि सोमोन्दै ओ बुजायनानै होनाय नाय बा बिजाबाव थानाय बा फरायनाां आयदायाव थानाय जोंहा माखासे आयदाफोरखौ बा माखासे मा होनना बुङो? ओ फरायनांगौफोरखौ जोङो खिन्थानानै होनाय बेबायदिनो फोरमायनानै होनाय फोरोंनाय आरो जोङो बेबायदिनो गुदि थाखोफोराव जोङो बेखौ नुनो मोनो। माखासे हांखो सिनाय होनाय लिरनो फरायनो फोरोंनाय आरो बेबायदिनो गोसो आव लाहोनाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुनखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ फराय फरायसालियाव जोंहा सोलोंथाइया जोंहा जोबोर गोनांबो मा होनना बुङो फरायनाय बिथिङाव आरो जेनेबा सोलोंथाइ बे फरायनाय बिथिंनि जोंहा सोलोंथाइ बेयो जोंनि जिउनि थांना थानायाव जोंहा जोबोर गोनां मानो होननानै बुङोबा जोंङो आथिखालाव जोङो सोलोंथाइ गैया ब्लानो ओ मेगन खाना बायदि जोङो‌ साननानै लाजायो जेराव जायहा सोंलो थाइ लानाय बा सोलोंथाइनि सायाव रोंगौथि दङ जों बिसोरो मा होनना बुङो थांना थानाय जिउ राहाखौबो साबसिनै मोनो आरो मा होनना बुङो बयजोंबो सिनायजानाय बा मान होजानायबो जायो आरो। गावनि ओ मान होजानायजों लोगोसे बिसोरो मा गावनि थांना थानायनि लामाखौबो मोननो हायो आरो सोलोंथाइया खालि बेल' नङा कि जोङो साख्रि बाख्रि बा माबा मोनसे सुबिदा मोननायनिल' नङा। बियो गावनि रोंगौथि बा जि गावनि थांनानै थासान्दियाव गावखौ माबोरै सामलायलांनांगौ बा गुबुनजों माबोरै गोरोबनांगौ बा गावनि जिउ खौ माबोरै दालांनांगौ बा गावनि इयुन खौ बा गावजों लोगोसे जोङो गुबुननि इयुनखौबो जोङो दिन्थिलांनो हायो आरो। सासे सोलोंथाइ ओ सासे मानसिनि सोलोंथाइ लानाया बा रोंगौथिया खालि गावनि थाखायल'बो जाया। जेब्ला सासे मानसिया गाव रोंगोन अब्लासो बियो इयुननि थाखाय फोरोंलांनो हागोन आरो। बेबायदिनो जोङो सासेनि उनाव सासे जालाङो आरो सोलोंथाइया। जेन'बा सासेया रोंलाय बाय आरो बे सासेयनो दिथागिरि बा फोरोंगिरि जानानै गुबुनखौ फोरोंलांबाय आ रो बेबायदिनो बै गुबुनाबो गुबुन आरो दस्राखौ फोरोंलायबाय बेबायदिनो फारि फारि जौगालाङो। आरो बेयो जाबाय जोंहा ओ फरायसालिनि सोलोंथाइ आरो। फरायसालिनि सोलोंथायाइयाव जोंहा ओ मा होनना बुङो गि गुबैयै जोङो बिजाबफोरनि आयदानि सायाव सोनारो आरो बेबायदि दिनो गुबुन गुबुन जोंहा सोलोंथाइ होन्नानै बुङोबा जों आखाइनि हाबाया मख'थाव। आखाइनि हाबा सोलोंथाइया जाहैबाय जोङो मोनसे आखाइजों मावनाय बायदि हाबा हुखाफोरखौ सोलोंनाय बेयाव जोङो मा होननानै बुङो माखासे ओ नाङै बेसादफोरजों बा माखासे मिथिंगानि बेसाद फोरजों जोङो आगजु बानायनाय जेरैहाय जोङो मख'नो हायो औवाफोरजों जोङो जेखाइ सेन खबाइ ना बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जोंहा बेसाद बानायनाय बेफोरखौबो जोङो ओ सोलोंथाइयाव जोङो थिसननायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै। माखासे मुवा बेसादनि जोंहा बानायनाय बा बिनि रोंगौथिनि सायाव जोंहा सोलोंथाइ लानाय बेफोरखौ जोङो फरायसालिफोराव जोङो थिसननायखौ नुनो मोनसै आरो बिनि जोङो आखाइनि हाबानि सोलोंथाइ होननानै बुङोबा जोङो बेफोरबायदि मुवा बेसाद बानायनायनि सोलोंथाइखौ बुंनो हायो जोङो गुबैयाव जोङो नुगोराबा बा मिथिगोराबा जोङो खोब फाय खामानिखौनो जोङो मावनो रोङा नङा होमबा बेबायदिनो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो माखासे आखाइनि हाबानि सोलोंथायाइखौ जोङो थिसननायखौ नुनो मोनो जोङो मा होननानै बुङो माबोरै बानायो माबोरै जायो आरो माबोरै महर होयो आरो माबोरै खालामो जोङो बे बेफोरखौ फोरोंनाय जायो आरो जेरैहाय जोङो गंसे सान्द्रि हेबनोब्ला बेयाव खाथिफोरा माबायदि जानो नांगौ जेरैहाय गोबा जानो नांगौ आरो बेबायदिनो मा होननानै बुङो बेयाव माबायदि औवाया सोलियो बा बेसेबां गोराया सोलियो बा बेसेबां गोरलै या जाया बेनि सायाव जोङो खिन्थानाय जायो बा रोंगौथि लानाया गोनांथार मानो होननानै बुङोबा जों माबोरै जायो बेखौ मिथियाब्ला बा बिनि महर दाथायखौ मिथियाब्ला बा बिनि बानायनांग गौ माखासे ओ फारिखौ मिथियाबा जोङो बेयाव जाफुंनाय नङा आरो। बेबायदिनो जोङो बे आखाइनि हाबायावबो जोङो सोलोंथाइखौ मख'नो हायो आरो बे दिबो जों माखासे महर ना महर जोंहा सेबखांनाय सावगारि दिन मा होनना बुङो आखिनाय बेफोरावबो जोङो सोलोंथाइनि जोबोद गोनांथार। मानो होननानै बुङोबा जोङो सादारन मानसिफोरा जोङो मा होनना बुङो माखासे बेसादफोरखौ आखिनो रोङो ब्लाबो माखासे जोङो जाथावना नङैफोरखौ जोङो आखिनो हाया आरो जेरैहाय सासे मानसिनि जोङो महर होनांगौब्ला बेयाव ओ गोबां जोंहा बिनि सायाव सोलोंनांगौ दङ आरो। जेरैहाय जोङो मेगनफोर खौ माबोरै आखियो बेबायदिनो मोखांनि गोथौ बाहागोखौ माबायदि आखियो बेयो खोमाफोरखौ माबोरै आखियो आरो बे खोमा बायदियै ओ मा होननानै बुङो नंगुबै महराव आखिनो हायो बिनि सायाव जोंहा सोलोंनांगौआ गो गोबांथार थायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो बेखौ सोलों फोरोंथाइ होनानै बा सोलोंथायाइयाव जोङो नानै जोङो मोजाङै मा होननानै बुङो मोजाङै फोरोंनो हानाय गोहोखौ जोङो बांसिन मोननो हायो बा जोङो रोंथाय बा रोंनाया गोरलैसिन जायो आरो। जोङो सोलोंथाइ महरै थिसनोबा बेखौ सोलोंनायाव गोरलैसिन जायो। बेबायदिनो हारसिंङै सोलोंनोबा जोङो सानफा एफा सानफा एफा जोंहा मा रोंनांगौ रोंलांनाय जायो आरो मा होनना बुङो माखासे आइदियाखौ मोना जायो आरो बेबायदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों बेखौ लाफायोबा जोंहा मा जायो गोरलैयैनो सोलोंनो हायो आरो। ओ बेबायदिनो नोंथाङाबो मिथिनाय बायदिब्ला ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन आदा आङो फोरमायनो सानदों सोलोंथाइया जेनेबा जोंनि बर' हारियाव सिगाङाव जोंथ' सोलोंथाइ ला-लायामोन ना सिगांनि गोदोनि दिनावहाय ओमफ्राय दा जोङो सोलोंथाइ लानानै जोंनि बर' हारिया माबायदि सोलायखो बेनि बागै एसे खोन्थानो सानदों। ओ बे सोलोंथाइयानो जाबाय जोंनि समाज सोलायनायनि थाखाय जेनेबा समाजाव ओ सोलोंथाइ गैया ब्लानो जेनेबा बुजिनाय जाय सोलोंथाइ गैया बिसोर मानसिफोराहाय बुजिलायनायाव एसे माब बा बुजिलाया जायो जेनेबा सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों मानसियाहाय साननाय हनायफ्रा आलादा जायो सोलोंथाइ गोनांजों सोलों थाइ गैयै मानसिफोरजोंहाय बेजों लोगोसेनो दा आङो बुंनो सान दों सोलोंथाइ गैयै समाव जोंनि गामि ओनसोलफोराव सिगां समाव थाखो जेनेबा गो-गोजौ थाखो होननानै बुंङोब्ला जेनेबा माहाजोनफ्रा गोरिबफोरखौ जेन'बा बिसोरो फरायनाय आरो फरायनाय गैयै सोलोंथायाइ गैयै समाव जेनेबा साननाय नायफोरखौ मोरै साननांगौ थाखा फैसाफोरा जेने खम बारा बिदिफोरखौ जेनेबा माहाजोनफ्रा गोरिब फोरखौ थगायनाय जायोमोन गो-गोरिबफोरखौ जेनेबा नासयनाय जेनेबा बारा साननो रोंला नालाय बारा लानाय जायोमोन गोदोनि गोरिब नासयलायनाय जायोमोन नाथाय दा सोलोंथाइ मोननायनि गेजेर राव दा बिदि दोहोनि गोरिब नासयलायनायखौ जोंङो जोबनानै थांनायखौ नुदों। मानि थाखाय होनबा जोंङो दा सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों मानसिफ्रा बांसिनै ओ साख्रि बाख्रि मावनानै गावबा गावनि थांनानै थानायनि थाखाय रांखावरि आरजिनायनि। मारै आरजिनांगौ बिनि बागै बांसिन मिथिनो मोननाय जाबाय सिगांनिफ्राय दा बांसिन जौगासिनाय जाबाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेजों लोगोसे बां थिनो आंङो बुंबावनो सानदों हारि हारि जोंनो जोंङो सिगां समाव सोलोंथाइ गोयै बे समाव जों हारिफोरनि गेजेराव जेरै फाराग खालामोबा जेरै गुबुन हारिफोरा जोंखौ बेराद नासययोमोन साम' खांख्राइ जाग्रा बिदि होननानैहाय जोंखौ गावसिनि न' फ्राव एबा दखानफोराव जाग्राफोरखौ जानो होआ हाबनो होआ होआमोन। खालाय यो होननानै नाथाय दा जोंनि सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों दा बिसोरो जोंबो गुबुन हारिफोरबायायदि।
ओ मोजांङै सोलोंथाइ लानो हाबाय जौगाबाय ओ साख्रि बाख्रिफोरबो मावनाय खौ नुनो मोननो थांबाय गुबुन हारिफोरजों जेरै फेरफाथिनो हानाय जाबाय जोंनि गेजेरावबो। बेजों बेनि अनगायैबो जोंङो सोलों थायाव जोंङो जेनेबा हौवा हिनजावनि फारागखौ होननानै बुंङोबा सिगां समाव जोंङो बांसिनै हौवाफोरखौ फरायहोनाय नुनो मोनोमोन होनजावफोरखौहाय बांसिन जोंङो फराय होनाय जायामोन न'आव खामानि मावनाय जेरै ओंखाम ओंख्रि सं नाय ओ न' सिला सिला सिबनाय गोबोर गारनाय बेबायदिखौनो बांसिन नो मावहोनाय जायोमोन बेजोंनो लोगोसे होनजावफोरा जोंङो जेरै गाबा गाव गाननो जोमनो नो थाखाय जोंहा दख'ना ओमफ्राय जोमग्रा बेबायदि बांसिन दानानै समखौ थांङोमोन फरायनायखौ नुनो मोनामोन बर' होनजावफोरखौहाय नाथाय दा जौगाबोयै जौगाबोयै दा जोंङो सोलोंथायाइया जौगाबोनायजों लोगोसेनो दा जोंङो बर' होनजावफोरखौबो फरायनायखौ नुनो मोननो थांसै दा फरायबोयै फरायबोयै दा जों बर' हिनजावफोराबो गोबां ओ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों साख्रि बाख्रि जेरै हौवाफोरजों समान समान मावफानायखौ ओ नुनो नुबाय खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
बेजों लोगोसेनो दा जोंङो दा बर' हिनजावफोरखौबो दा गासिखौबो फरायनानै थानाय फरायजोबनाय नुबाय दा माने बिदि फराययालासिनो थानायखौनो नुनो थांला ओमफ्राय गभारमेन्टफोराबो दा बर' हिनजावफोरखौहाय बांसिन फरायहोनो थाखाय जेरै ओ स्कुल कलेज बिसोरफोरखौ फरायसालि फरायसालिमा बेफोरफोरखौहाय हाय आलदा आ कलेजफोरखौहाय आलदा खुलिनानै मानि फसंनानै होनायखौ नुनो नुनोथांदों। बेजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' समाजाव सोलिनाय जेरै खा ओ। ओ गाज्रि जेरै दायना जुगुना बिदि फोथायनाय दंङमोन सिगांनि समाव नाथाय दा सोलोंथाइ मोननायनि गेजेर जों दा बेफोरहाय जोबनानै थांबाय। आम। उम बेनिफ्राय धोरोम धोरोमनि गेजेराव जोंङो गोबां समावहाय सोलोंथाइ गै बे समाव दावराव दावसि बिदिनो नासयलायनाय ओ मुगैलायनाय जायोमोन नाथाय दा सोलोंथाइनि गेजेरजों दा जों बेफोर गासैखौबो जोबलांनायखौ नुनो थांबाय खमायलांबाय बेफोरहाय हिंसा खालामलायनायाहाय।
समान औ। समाजाव जोङो जौगानो थाखाय सोलोंथाया बिराद गि गोनांथार बेखौ
जायनि गेजेरजों जोङो फराय फरायनायनि गेजेरजों जों हिनजावफोरनियाव होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो दा बांसिनानो उम्म हिन्जाव माहारियासो ओ जेरै बिमाफोरा गाव गावनि फिसाफोरखौहाय बांसिनै फरायहोनाय लिरहोनाय बेफोरखौहाय हिनजावफोरासो बांसिन मावनायखौ नुनो थाङो नाथाय हौ मानि थाखाय होनबा हौवाफोराहाय रां आर जिनायनि थाखाय खामानि दामानि मावनायाव बाहेरायाव थांनाय थाङो बेनिखायनो आंङो बुंनो सानो ओ जोंनि बर' समाजावबोहाय ब माने बर' हिन्जावफोरखौबो लेखा फरायहोनाया बिराद गोनांआनो।